दा नोंथां
औ खोनादों नोंथां
मा खालामदों दा
नै दं ओरैनो जिरायना नोंथाङालाय
अ आंबो नै ओरैनो दंथ'यो फ्रि ना नोंथाङा दा अब्ला
अ फ्रियानो दे
अ अब्ला आं मोनसे आयदा लानानै फैदोंमोन आरो
औ औ सावरायजागोन दे सावरायजागोन
आयदाया जाबाय जोङो बर'फ्राथ' गोबां बेसादफोर मुवाफोर थिनानै जायो बेफोरनि सायाव आरो आं बिदि ब्ला जोंनि ओनसोलनि थिनानै माबायदि जायो बेनि बागै एसे नोंथांनो फोरमायनो सानदों
औ औ दे फोरमायनो हागोन दे नोंथां
अ अब्ला आं बुंलांसै जेरै थिनानै जाग्रा होनना बुंब्लाथ' गिबि जों बांसिनानो बैफोरखौ दोरोङारि गियानजोंसो बाहायनानै गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा थिनानै जाबोनाय माखासे बेसाद मुवाफोर जायो बेफोर
औ
बुंनो थाङोब्ला जोंखौ गोदो गोदाय आजौ आजैमोननिफ्रायनो सोलोंना लाबोनाय गियान जेरैबायदि नाफाम गिबियावनो जोङो नाफामखौ बयबो गोथाव मोनो ना नोंथां जेरै नाफाम होनना बुंब्लाथ' जोङो बेखौ नानिफ्रायनो देनाय जायो नाखौ जोङो गिबियावनो दैमा एबा दैसा बा फुख्रिनिफ्राय बेखौ सारनानै बा गुरनानै लाबोनानै बेखौ सान्दुंआव फोराननानै आरो जेब्ला नाया ख्रान ख्रान मोजाङैनो रानगोन अब्ला बेखौ देनो थाखाय माखासे जोंनो जगारबो गोनांथि जायो जेरैबायदि खारदै खारदै नांगौ बिनि उनाव थास' बिसं आरो थास'आबो मोननै रोखोमनि थायो मोनसे थास' गोसोमजों देनाय जायो आरो जोंनि आं न'आव नुनाय बायदियै आरो मोनसे खायसेया थास' दुदालि नामा बिनि बिसंजोंबो देनायखौ औ बिनि बिसुंजोंबो देनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो आरो देनाय देबाय थानाय टाइमावनो खारैखौबो एफा एफा होनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो आरो बेनि अनगायै बेखौ सोनानै दोननो थाखाय जोङो
ओम
सिगांथ' औवा हासुंखौनो बाहायोमोन नालाय औवा हासुंखौ मोजाङै दाननानै खान्थि गोनांखौ दान्नानै आरो मोनसेखौ गान्थि गैयियाव हास'नानै बेखौ मोजांनो सुनानै सान्दुंआव फोराननानै जेब्ला नफामा देखाङो अब्ला बेखौ बेहाय होनानै दोनो आरो सोनानै दोननानै बेखौ जेब्ला मोजांनो थुम थुम नारसोनानै खोबना दोनखांनायनि उनाव बेखौ जेब्ला थालिर बिलाइ गोरान बा माबा मोनसे बिदिनो बिलाइ मोजांजों सो मानेखे खाथेनानै दोनो आरो बेखौ आरो बे खौ मोनसे बेखौ न'नि अदाब खाथिफोराव दोननाय जायो आरो अब्लाथाय नाफामखौ बुङो आरो गो गोथावसिन जायोनो बिदि मानेखे न'नि अरदाब खाथिफोराव दोनब्ला आरो बेखौ जेब्ला जिबा सानबा थामजि साननि गेजेरावनो जानाय जायो
औ
आरो बिनि अनगायै माखासे थिनानै जानाय होनना बुंङोब्ला जेरै मुला गुन्द्रु नोंथाङा मिथिगौ ना मुला गुन्द्रुखौ औ औ औ बेखौ खौबो मुलाखौ जेब्ला जोङो फोयो बिनि बेदरखौ जोङो माने बे जेब्ला एसे रायो अब्लाथाय बेखौ जोंङो न'आवनो फिसा फिसा गोबा गोबा हानानै बेखौ सान्दुङाव मोजांनो फोराननानै जेब्ला खान खान जायो अब्ला बे बे जोंबो जोङो भयामाव सोनानै दोनो आरो आरो जेब्लानो जानो गोसो अब्लानो बेखौ जों दिहुुननानै दैयाव दसे समनि थाखाय सोमनानै दोननानै बेखौ जिजोंनो बेेजोंनो जाजायो जेरैबायदि बेदरफोरजोंबो जाजायो अनलाफोरजोंबो जाजायो आरो बेनि अनगायै आलुफोरजोंबो लाब्रा जाजायो आरो आरो बेनि अनगायै जोंनि दोरोङारि ओंख्रि होनना बुङोब्ला नोंथाङा मिथिखागौ नारजि
औ औ औ मिथिगौ
नारजियाथ' गोबां जोंनि बर' समाजाव बिफाव लायो जेरैबायदि बे नारजिखौ जोङो गोथां टाइमावबो जोङो बेखौ मैद्रु हिसाबैबो जायो भाजा हिसाबै जायो आरो बे नारजि बिलाइखौनो जोङो फोरानना दोननानै जोङो थिनानै जानोबो हायो आरो जेरैबायदि बिखौ खानानै मोजांनो बेखौ सान्दुंङाव फोराननानै फोरानखांनानै बेखौ जेब्ला जोङो रानो अब्ला बेखौ बस्थायाव सोना दोननानै जेब्ला जानो गोसो अब्लानो बिखौबो दिहुननानै दैयाव सोमना दोननानै एसे घन्टा बेफोर समनि थाखाय सोमना दोननानै बेखौ आरामनो
औ
आथिखालावथ' गोदोफोरथ' बिदियावसो रुनाय जायोमोननो नाथाय आथिखालाव कुकार बेफोरबायदियाव रुनानै गोरलै राहायैनो संनानै जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां आरो बिनि अनगायै जों थिनानै जानाय होनना बुङोब्ला जोंनि ओनसोोलाव औवा मेवाइ औवा मेवाइखौबो गोबां सुबुं फोरानो दोन्नानै बेखौ थिनानै जायो बेखौ मोनसे थिनानै जानाय होनना बुङोब्ला आसारबो बानायनायखौ नुनो मोननाय जायो आथिखालाव मोवाइखौ आरो मोनसेआ गोखै खालामनाय' गोखै खालामनायाथ ओरैनो स्रा सनस्रा जों बेखौ हानानै दाग्लिनानै भयामाव सोना दोनबानो बेनो गोखै जायो आरो जोंनिया नोंथांनि ओनसोल लाव बेफोरबायदि थिनानै जानायनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन दे नोंथां मानि थिनानै जानाय माने नै ओरैजाय थिना जानाय होनबाथ' जोंनि बर'फोरनियाव एखेयानो जायो नालाय नोंथां नोंथाङा बुंलांबाय बिदिनो बर'फोरा थिनानै जानाय हबा गिबियावनो जोङो मोन खायो नाफाम नाफाम बिनि उनाव मोनो जोङो नारजि बेफोरबायाददिनो मेवाइफोर मुला गुन्द्रु बेफोरबायदिनो बै बासिखा बिबारफोरा बे फोरखौबो फोराननानै दोननाय जायो बेफोरखौ मानि अनलाफोरजों संना जा जानाय जायो नालाय नोंथां बिदिनो जोंहा थिनानै जानायावथ गिबियै नाफाम माने नाफामखौ जोंनिया नै इदि नाफाम देनो थाखाय जोंहा सिगाङावनो ना नांगौ जायो नालाय नोंथां नाफोरखौ माने गोदोनि समावथ' जोंनि बर'फ्रा इदिनो गुरनानै लायनानै बा सारनानै लायनानै बिदिनो फोराननानै दोनोमोन आरो नोंथां फोराननानै जेब्ला नाया रानगोन माने स्रेम स्रेम रानलांगोन अब्लाथाय बेखौहाय
औ
उवालावहाय देगोन आरो मोजाङै उवालाव देनानै बेयावहाय नाफाम देनाय समावहाय बे थास दुदालिया मानि आं नुनायाव आरोना थास दुथालिनि बै बिसङा बेखौ होनाय लुदों आरो बिदिनो बे थास गोसोम थास गोसोमनि बे बिस स्रं बेफोरखौ होनानै देनाय जायो आरो
औ
खोनानो मोननाय बादिबाथ बिदि खुमब्राया खुमब्रा बोरायफोरा बेखौबो हो फानानै देयो आरो खारै खारैफोरखौबो होनानै देयोनो खिन्थु आं नुनाया थासजों बे थास आरो नाखौल देनाय नुदों आरो माने नोंथां
औ औ
बिदि खुमब्राफोर होनाय खारैफोर होनायखौ आं नुनाय जायाखै बेनि उनाव जोंहा बेखौ मोजाङै दैेखांनानैहाय माने गोदो औवानि हासुङाव सोनानै दोननाय जायोमोन नों थां आरो नोंथां दाथ जोंनिया बे बयामफोरा बयामफोर मोनला बा जायोना बेफोरावनो सोनानै दोननाय जायो आरो आरो नै दा थ आथिखालाव आरो बे थिनानै जानाय माने नाफाम जानाय मानि बेफोरखौ बै इदि नुबाय आरो नोंथां बै
औ
बाजार हाथाय बाजारफोरावदि ना फानला बायोना ना गोरान बेफोरहाय औ ना मासुआ बे बेफोरखौहायो बेफोरखौबो देयो देनायखौ नुबाय आरो माने नोंथां मानि सिगाङावथ उवालाव देयोमोन नालाय नोंथां आथिखालाव आरो मानि बै ग्रेन्डारा बेयाव होनानै डाइरेक्ट देनायखौ नुयो आरोना उननानै माने भयामावहाय डाइरेक सोना दोननायखौबो नुबाय माने नोंथां
औ
बिनि उनाव जोंहा आरो नै ओरजाय थिना जानाय होनोमबा जों नार्जिखौ होननांगोन नारजियाथ जोंनि बरनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि जाहैबाय नालाय बेखौबो जोंना थिनानै जानाय जायो माने नारजिखौ माने फाथोनिफ्राय मोननाय जायो जोंनि बरफ्राथ गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाग्रा नालाय बिदिनो माइ आबाद मैगं थाइगंफोरनि आबाद बिदिनो जोंहा फाथोफोरनिखौबो आबाद मावोमोन नालाय नोंथां बिदिनो फाथोफोर गायनानै बे फाथो बिलाइखौनो खानानै आरो फोराननानै दोननाय जायो बिदिनो फोरानना दोननानै जेब्ला नारजि जानो गोसो बेफोरखौ जानाय जायो माने नारजि बेखौ ओरैनोथ नारजि दोलोबो जायो अमा बेदरफोरजोंबो जानाय जायो बेनि उनावहाय आरो ओरैनो खायसे बै बाथोन सिफ्लेलाबायनानै जायोना गोथाङैनो माने गोरानखौ बिदिबो जानाय नुयो बिनि उनावहाय आलुफोरजोंबो इदिनो संना जानायखौ नुयो आरो माने आरो बेनि उनाव जोंहा थिनानै जानाय हाबा आरो ओरै मुला गुन्द्रुखौ बुंनांगोन खिन्थु बे मुला गुन्द्रुआथ' बर'नि नङामोन खोमा ना नोंथां बांसिन नेपालिफोरखौ नेपालिफोरखौ जानाय खोनायो आरो माने नेपालिफोरनि खिन्थु मानि आथिखाल मुगाजों सोलोंलांनानै एसे माबा लांबाय नालाय सोलायलांबाय नालाय गुबुननिखौबो नुनानै सोलोंनाय जाबाय माने नोंथां बिदिखायनो मुला गुन्द्रुखौबो इदिनो थिनानै जायोसै आरो माने मुला गु थ बरफोरा गाया नङा गायखायो नालाय मैगं थाइगंनि आबादखौथ इदिनो मुला बेदरखौहाय माने हानानैहाय एसे फिसा फिसा साइज हानाय फाय बेखौ फोरानना दोन्नाय जायो नोंथां फोराननानै बेखौ बेखौहाय आरामनो भयामाव सोनानै दोननाय जायो बेनि उनावहाय बेखौ जेब्लानो गोसो अब्लानो जानो हायो जेरै बेखौ अनलाफोरजोंबो जानाय नुयो बिदिनो ओरैनो लोगोफोरजों ओरैनो एवनानैबो जानाय नुयो आरो नोंथां बेबादिनो जायो आरो जोंहा नै औवा मेवाइ औवा मेवाइखौबो आथिखालनि बर'फ्रा थिनानै जानो रोंबाय बेखौबो थिनानै जायोसै मानिे मेवाइफोरखौथ' जेब्लाबो बाय थाया नालाय दैजलां बोथोर बे सम समावल'सो मोननाय जायो बेनिखायनो उनावहाय जानो थाखाय बिदिनो आराम हानानै अवफ्राव सोनानै दोननाय जायो आरो नोंथां
औ
आरो बेखौ बे औवा मेवाइखौ आसार महरैबो बानायनानै जायो माने जोंनि आइदि आरो बे बेवहाय आसार माने बिदि दोननायखौ जेराव जेबो होफायालासिनो दोन ना नोंथां बानलु सम फख्रि होआलासिनो ओरैनो मेवाइखौल' हानानै दोनो बेफोरखौहाय माने जोंहा आलुफोर अनलाफोर बेफोरबादिफोर जों जानायखौ नुयो आरो नोंथां
औ
औ माने एखेयानो जायो माने थिनानै जानाय होनोमबा थ' नोंथाङा जेरै बुंदों जोंनावबो बिदिनो जायो आरो एखेआानो औ
बर'फ्राथ' गासिबो एखेआनो गोदोनिफ्रायनो दोरोङारि सोलोंना लानाय नालाय नोंथां बिनिखायनो ओनसोलफोरा बेलेग बेलेगबाबो संनाय जानायफोरा एसे एखे रोखोमैनो खोनानो मोनो आरोना नोंथांजों नोंथांनिफ्राय बेफोर खोथाखौ मिथि मोनना जोबोद गोजोननाय मोनबाय जेरैबायदि नाफामाव खुमब्रा होयोमोन होनना खोनादों बेखौ आंबो दिनैसो खोनानो मोन्दों
औ
औ बिदिब्ला जोंनि रायज्लायनायखौ बेहनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां
औ औ औ जागोन दे नोंथां समाबो जाबायनाा नोंथां औ जागोन दे औ दे